हा खोनादोंना नों नोंथां
खोनादों नोंथां
नोंथां नोंथांमोननि दं नोंथां
दे बुंनायसाय नोंथां।
नोंथांमोननि ओनसोलाव नाहा मैहा थांनाय जायोना नोंथां आरो आरो नाहा मैहा थांबोना मा मा मुवा बेसादफोर बाहायनाय जायो बेखौ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन- गोनना
नंगौ नोंथां ओ जों जोंनि जायगायाव गोबाङैनो नाहा मैया हमनो थाखाय थाङो बेवहाय जोङो लांफाइनाय मुवा हिसाबै जोङो खदाल आरो हमना ला बाय ना सारनो थाखाय जोंनो ओ थिंजों बानायनाय जोंनिया सादग्रा मोनसे थायो आरो औ नोंगौ नों थां बिदिनो नाफोरखौ जोङो दोनथुमनो थाखाय जोङो ओ ना दोनग्रा खबाइफोर लांनाय जायो नोंथां आरो जेखाइबो लां फानाय जायो नोंथां औ बिदिनो जोङो जोंनि जायगा फोराव लङा एबा लङा एबा जोङो हमना लाबाय ओ दैखर रखम जाना थानाय फिसाफोराव जोङो थांनानै मा खालामनो हायो जेनेबा नाखौ जोङो दैखौ सारनानै नाखौ हमनो हायो नोंथां नोंथांनि नोंथांमोननि सोलाव माबायसा ओ एबा नाहा मैहायावबो थांब थाय मा मा लांफायो बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
हागोन नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलनि बायदिनो जोंनि ओनसोलावबो गोबां नाहा मैहा थांनायखौ नुनो मोनो आरो बेफोर बादि नाहा मैहा थांबोला खायसे आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो
नंगौ नोंथां
बेफोर आगजुफोरा जाबाय जेरै जेखाइ खबाय आरो सेन खखा बेफोरबायदि आगजुफोरखौ बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बे आगजुफोरखौ खायसे खायसेखौ औवाजों खाथिजिरनानै बानायनायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनि जायगायावबो ओ गेदेर गोराव जेरेबा जोंनियाव आबै आबौमोन जायोना स' आबौफोरा जोंनिया मा खालामो बेखौ नोंथाङा बुंनाय बायदि जेनेबा औनि औखौ जिरनानै जेखाइ खबाइबो बनायनायखौ जोङो जोबोरैनो नुनो मोनो नोंथां आरो बेखौ बानायनानै जोङो ओ बेफार फालांगियावबो बाहायनाय रख बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो नों
नोंगौ नोंथां
खावरिबो जोङो खामायनो हायो बेनिफायनो
नोंगौ नोंथां आंरो नोंथां बेफोर औवाजों हेब नाय खायसे आइजें आयलाखौ बाहायनानै बाहायनायनि अनगायैबो जोंनि ओनसोलाव जेरै ना सारग्रा जे बाहायो नङा होमबा
नंगौ नोंथां
स्रा जे होनना बुङो बेखौ लाइलननि दिरुनजों हेबनानै बानायनाय जायो आरो बेखौ बानायखांनायनि उनाव बेबायदिनो बबेबा फुख्रिफोराव एबा दैमा गोथौफोराव बेखौ आस्रा जे महर खालामनानै बेखौ सार नाखौ सारनानै लाबोनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव नंगौ नोंथां जोंनि जायगायावबो बेबायदि दिनो दैमा दैमा दैसा एबा जोङो ओ हाखर हालामनिफ्रायबो जों बेखौ माने नोंथाङा बुंनाय बायदि सोरबा नायलननि बानायनाय जेखौ मा खालामो ओ बानायनाय जेदो जोङो नाखौ सान्नाय नुयो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव एबा जोंनि जायगायाव गोबाङैनो बायदि रोखोमनि नाफोरखौ मोनो नोंथां
उम
दा जोंनिया बुंनो थाङोब्लाथाय ओ बिगुर गैयि ना मिथिगौ ना नोंथाङा अ बिगुर गैयिना जेरै जोंनिया मा होनो ओ जोंनिया मागुर सिंगि सिं सिंग्रा ना बैफोरखौ मोनो नोंथां नोंथांनि ओनसोलाव मा रोखोमनि ना मोनो नोंथाङा बुंनो हागोन नामा
हागोन नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदि नाहा मैहा थाङोब्ला खायसे नाफोर जेरै मागुर सिंगि फिथिख्रि गोरि खावै थुरि ना थिना एंखावरि गां जेमा बेफोरबायदि नाफोरखौ मोननाय जायो नोंथां थेवब्लाबो नाथाय दानि आथिखालनि जुगाव एंखावरि गांजेमा बेफोरो एसे एसे खमायनायखौ नुनो मोनबाय नोंथां एबा मोननायखौ एसे खमायलांनाय नुनो मोनबाय नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो गोबां नाफोरखौनो जोङो माने मा बुङो ज गोबां खमायनाय नुबाय आरो जेनेबा मोननो थांला मानो होनबा जोंनि ओनसोलाव गोबां दैबो जानाया एसे खम जाबाय जिहेथु बोथोर फोराबो सोलायदों नङा होनबा नोंथां बोथोरजों लोगोसे जेनेबा बा अखा हानाय बायदिफोराबो खमायनो हमदों आरो दैबाना जानाय जों दैबाना जाबा जोंनियाव माने गोदो माने गोबां ना फैयोमोन आरो ना नाफोरा गिदिर गिदिर ना फैयोमोन दानिया जोबोद माने दैबाना जानायफोराबो खम जालांनो हमदों नोंथां
नोंगौ नोंथां
औ औ
आरो नोंथां नोंथां नोंथांमोननि ओनसोलाव माबायदियै बांसिन नाखौ हमनानै एबा सारनानै लाबोनाय जायो नामा नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलाव गोबाङैनो माने जोङो सरासनस्रा ओइ दैबाना जाबाना दैबाना जाबा जोङो माने इदिनो नायलननि नायलननि मा होनना बुंगोन नायल'ननि जे औ आस्रा जे आरो ओइ जों माने आखाइजों बोखांनो हानाय जे बानायना लायो आरोना औवा औवाजोंनो बेखौ खौ बानायो बेजोंबो जों माने मा खालामनाय नुयो नाखौ बोखांनाय नुयो बेयाव माने जोंनिया थारैनो माबाफोरखौ नुयो मा होनो फिथिख्रि ना आरो मावा ना मावा दांग्रा आरो गेजेर गेजेर जोंनिया खांख्राइ आरो माबाफोराव फैयो मा होनो सेंना गोरिनाफोराबो फैयो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बेबायदि मोनोना नोंथां
नंगौ नोंथां जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जेब्ला दैबाना जागोन एसे दै बोहैगोन बेबायदिनो बेबायदि समाव बबेबा दैमा जिङाव थानानै आस्रा जे सारनायखौ नुनो मोननाय जायो नोंथां आरो
नंगौ नोंथां
माब्लाबा माब्लाबा दुब्लि फोथारफोराव एसे दै थायोब्ला बेवहाय थांनानै आइजोफोरखौ ना गुरहैनायखौ नुनो मोनो नोंथां बे ना गुरहैनायाव जे खायखौ बाहायनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां
माब्लाबा माब्लाबा जेब्ला दैया बोहैबाय थागोन अब्ला ना सानो थाखाय सेनखौ बाहायनाय जायो नोंथां
नंगौ नोंथां थां जोंनि ओन जोंनि जायगाफोरावबो बेबायदिनो सेन खौ गोबां बाहायनाय नुयो बेखौ मोना मोना मोना मोना सानानानै ओ फुङावनो माने सिखारनानै मानसिफोरा माने सेनखौ नायहैयो आरो ना नांदोंना नाङाखै बिदि आरो बेयो जोबोद माने बुंनो थाङोबा सान हरसेया माने नेनानै थानायनि उनाव माने ना जि मोनगोन ना बेखौ जोङो ओ आसा थिना थानाय रखम जायो आरो नोंथां
नंगौ नोंथां
औ नोंथां जोंनि ओनसोलाव बेबायदिनो गोबां माने नाफोरखौ मोनो ओ जोङो बुंनो थाङोबा बोथिया ना न' सेंना सेंनाफोरखौ जोंनि जायगाफोराव माने माबाफोराव मोनो बांसिन नोंथां ओइ मेट खाथि थायो नों थां मेटखाथि बुङो अ बेयाव थाबा बेयो बेवहाय माने गोबाङैनो माने बेनि मेटखायाव थानायफोरा
नंगौ मिथियो नोंथां
गिदिर जायो नोंथां गोसोम गोसोम जालायो आरोना
नंगौ नोंथां
बे जानो जोबोद गोथाव जायो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां आरो बुंनाय आरो नोंथां नोंथांमोननि ओ ओनसोलाव बैबायदि दंग'फोर बेफोरखौ बेफोराव थानाय ना खौ माबोरै लाबोनाय जायो नोंथां
औ बेखौ बुंनो थाङोबाथ' नोंथां जेनेबा दंग'फोराव थानायखौ जोङो दंग'नि दैया रानबाथाय बेयाव जोङो ओ थेनानै सारनाय
नंगौ नामा नोंथां
औ नंगौ नोंथां बेनि अनगायैबो जोङो बुंनो थाङोबाथाय जेनेबा नोंथाङा बुंनाय बाय नायलननि जे बानायनानै जोङो आस्रा सारनायखौबो नुयो नोंथां
नंगौ नामा नोंथां
नोंथांनि ओनसोलाव बेबाय बिदिनो हाखरफोरनिफ्राय मा मा ना मोनो? जेनेबा मा बिगुर गोनां ना। फोरनि नामफोरखौ नोंथाङा बुंनो हागोन नामा?
हाखर होनना बुङोब्लाथ' नोंथां जोंनिया हगारनाय ना होनना बुंनांगोन न'? जायखौ आरो बे हगारनायनि अनगा आगायैबो माब्लाबा माब्लाबा जेरै हाग्रानि ना जेरै गोरि ना सें ना खावै ना फिथिख्रि बेफोरखौबो मोन नाय जायो। आरो हगारनानै ना जोंना न'खरफोराव न'खरनि हाखरफोराव खायसेना जेरै सिलभार जापानि कमलकाट रन ना बेफोरबायदिखौ हगारना लाखानाय जायो।
औ नोंखौ नों नोंथां
अब्ला आरो बेखौ माब्लाबा माब्लाबा जानो लुबैब्ला दैया बुरजाब्ला बेखौ आस्रा जेजों सारनानै लाबोनाय जायो।
नंगौ नोंथां।
दैया रानगोन अब्ला जेखाइजोंबो गुरनानै न'खरफोराव जानायखौ नुनो मोनो नोंथां
नंगौ नोंथां नोंथाङा थार बाथ्राखौनो बुंदों बिदिनो जोङो गोबां नाफोरखौ नाफोराथ' जोंनिया सु थायोना। बेखौ मोजाङै जाबाथाय बासिना जाबाथाय मोजां जायो आरोना नोंथां? थां नङाब्लाबा बोरैबा फोर जुदि गोदोनि फोराव नांनानै थायो जोंनिया उनाव बेयो जोबोद माने मा बुंगोन ओ जोंनिया ओ बिपदफोर जानो हानाय आरो नों थांना थ' जानानै खिनथु खिनथु जोबोद गोथाव जायो न' नों
नंगौ नोंथां आरो नोंथां फोराव ना सारनो थाखाय आथिखालाव खायसे मेसिनारि जेरै हन्दा बेफोरखौ बाहाय नुयो नुनो मोनो
औ नंगौ नंगौ।
आथिखालाव बेफोरबायदि मेचिन एबा हन्दाखौ बाहायो नामा नोंथां
औ जोंनि ओनसोलावबो बाहाय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो बे मेसिनफोरखौ जोबोरैनो ना सानथा बाहायनाय नुनो मोनो नों थां दे बिदिब्ला नोंथां न' ओ जोङो दिनै रायलायनायखौ बेवहायनो लागिथ'सै गोजोन्थों नों थां